नोंथां
हेल' औ नोंथां
नोंथाङा आंनि रायज्लायनायखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां, आंनि रायज्लायनायखौबो खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों
औ
आदसा नोंथाङा दा माथो खालामगासिनो दङ
आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यै नोंथां ओंखाम जाखांनानै नों थाङालाय
आंबो बिदिनो दङ नोंथां नोंथाङा दिनैनि सानजौफुनि जानायाव मा ओंख्रि जाखो बेखौ एसे खोनथानो हागोन ना?
थ' बिदिनोसै आरो नोंथां उ ओ दालि जहल दंमोन ओमफ्राय मैथा बाथोन दङमोन भिन्दिजों सबायबिमा मे लागायनानै एवनाय दङ नोंथां।
अ नोंथां नोंथाङा जे मैगंफोर खोन्थादों बेखौ न'आवनो गायनाय ना बायनानै लाबोनायमोन? नोंथां
नोंथां बेयो जोंहानि बारिनिनोमोन आरो नोंथां।
अ नोंथां अब्ला नोंथाङा खोन्थानो हाग हागोन ना नोंथांनि बारियाव मा मा मैगं दं मारै मारै मा मा?
गायो औ
बेखौ एसे खिन्थानो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां बेथ' ओ माने बांद्राय गोरा खामानि नङा नोंथां गोरलैयैनो आरो
औ नोंथां
नोंहा बेखौ गोरलैयैनो मोनजानोब्ला नोंहा नोंनि न'नि खाथियावहाय बारि थानांगोन नोंथां नङाबा मोनजानाय नङा
औ नोंथां औ
औ जोंहा आं गिबियावनो खिन्थानाय जोंहा मा मा मैगं दङ न'नि बारियाव
औ नोंथां
जोंहा दा मैथा गोजा दङ भिन्दि दङ सबायबिमा दङ थाइबें दङ आरो दा लावबो लावबो मानला हांगासिनो खुमब्रा दङ आरो जोगोनारबो दङ आरो नोंथां
औ औ नोंथां औ
खौ माब्रै गायो होनब्ला बे थ' गोरा खोथा नङा माने जोंहा दा बे हाया मैगं गायजाबाय थाखानाय नालाय गुरैखा आरो नोंथां
औ नोंथां औ
जोङो बा थांनाय बोसोरनि जोलैनि बेगरखौ बा लावनि जो गोनारनि खुमब्रानि बेगर जोलैखौ जोंहा दोनखानाय दंमोन
औ नोंथां औ
बोसोरफ्रोमबो बिदिनो दोनै दोनै दोननानै बिदिनो सम फैफिनब्ला गायो आरो दा जोंहा बेखौ हाग्रा खौ साफा दानस्रांनानै माने जोङो हायाथ' गुरैखा नालाय जोंना बेहायनो माने जोङो थुनानै होयो हायावहाय बेगरखौ खेबसेयैनो औ ओमफ्राय जेब्ला खिलिबोयो अब्ला जोङो बे खुमब्रा लाउ थाइबें जोगोनार बेफोरनि थाखाय बिसोरथ' मानलाग्रा मैगं जाहैबाय नालाय
औ नोंथां औ
जोंहा खाथिनि औवाखौ दानना लायनानै बैसां बानायना होनाय जायो आरो जानला बानायना होनाय जायो जाहाथे बिसोरो मान खोनानै माने फिथाइ थायनो थाखाय मोजां जायगा मोनो नङाब्ला बिसोरो हायाव बहा मानलानो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां औ
बिनि थाखायनो बैसां बानायना होनाय जायो आरो ओ ओमफ्राय मैथाखौ बुङोब्ला जोंहा मैथाखौ बाजारावसो बायनानै लायदोंमोन बे गरखौ जोंहा गायैनि सिगां मैथाखौ गायैनि सिगां जोङो ओ जि गाज्रि बा माबा मोनसे सिथ्रियावहाय बेखौ बेगरखौ बोननानै सोमनानै दोनग्रोदों आरो जोंहा दैयावहाय सानसे सो सोमनायनि उनाव जेब्ला उनावहाय जोङो हाखौहाय मोजाङै
ए एवनानै लाग्रोनानै माने हाया गोमोन जानायनि उनाव जोङो बेहाय एसे सारलानानै होदोंमोन आरो
औ नोंथां औ
बेयो बेखौ जेबो खालाय नांलाया माने मोजाङै हाखौ एवनानै बे बेगर खौ सारलाना होबानो रज'खायो आरो मैथाया आरो नोंहा जु दि बिदि गायनो रोङाब्ला जोङो बाजारावबो फुलि फिसा फिसा मोनो नोंथां मैथानिखौ
औ नोंथां औ
नाङा बा एसेल' नांगौबाथाय जोङो बायनानै गायनो हायो आरो औ भिन्दिखौबो बिदिनो बेगर जावैनानै गायनाय जादों नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ दा नोंथांमोनहानि बारि औ
नोंथां नोंथाङा जे दा न'वाव आबाद मावो बेयाव बेबायदिनो न'नि हासारफोर होयो ना बिदिनो बायनानै हासारफोर होयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
ओ जोंहा न'वावहाय मोसौ दङ नोंथां थ' जोंहा बिनि गोबोरखिखौनो हा सार बानायनानै होनाय जायो आरो आरो जुदि बांद्राय बांद्राय एम फौ जायोब्ला माने जोंहा बे एम्फौनि मुलि सारग्रा थायोना बिलाइ जायैनि थाखाय बेखौ माने मोनसे बथलावहाय होनानै साइदाव दोनो आरो माने होमबाना एम्फौवा मोनामना नै जाया होमब्लाबो जोंहा मैगङाव बिदि बिलाइफोराव सारथारा आरो मुलि औ नोंथां।
औ नोंथां औ औ मोजाङानो ना
औ । दा ओमफ्राय नोंथांमोनहानि बारियावलाय मा माथो मैगं दङ?
अ नोंथां जोंहानि बारयाव बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो गोबाङानो दङ जेरै दाबाय दि जे दैज्लां बोथोराव मोनो बिसोरनो दंजोबो आरो ना नोंथां । ओ बुंनो थाङोब्ला बेन्दि बिदिनो खांख्रि खला
औ ।
दाबायदि बोथोराव मोनग्रा जे फान्थावबो थायोना नोंथां बेबो दं आरो जोंनाव। मैथा मैथा मैथा बांगाल मैथा गोजा आरो दा लोगोसे खुमब्राबो दङ । बेफोरनोसै आरोना नोंथां औ ।
औ । दा ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' गोबां मैगं दङ औ औ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ।
थ' जोबोद औ दा नोंथांमोनहाथ' जोबोद मैगं दङ नङा होमबा नआव? नोंथांमोनहा बेखौ न'आवनो जाजोबो ना एसे फालांगिबो खालामो नोंथां?
न'आव जानायजों लोगोसे एसे फालांगिबो खालामो आरो जेन' बेफोरजोंनो न'नि खरसाबो दिहुननो हायो होननानै बिदिनो न'आवथ' जाज जोबनो हाया नालाय नोंथां बेदिनो एसे
मोजांनि खोथा नोंथां ।
खानानै बेफोरखौ मानि बाजारावबो फानहैनाय जायो आरो नोंथां? बेजोंनो सानसारबाय नोंथां नङा होमबा नोंथां?
औ मोजाङानो दे नोंथां औ औ ।
औ औ नोंथां ।
दा नोंथाङा आंखौ माबा मोनसे एसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन दे नोंथां बुंनो हागोन दे
आथसा नोंथांमोना बिदि मैगं थाइगं गायनायनि अनगायै माइफोरनि एबा आलदा आबादफोर मावबावो नामा न'आव नोंथांमोनहा?
बुंनो थाङोबा जोंहा माइनि आबादखौ मावो नोंथां ।
अ जै माबोरै माबोरै खालामो एसे औ औ एसे फोरमायनो हागोन ना मारै मारै गायनाय आदबफोरा?
औ नोंथां औ ।
औ औ ।
दाथ' माइ गाय माइ गायनायनि बोथोरखा नोंथां । जोंहा माइ गायनो थ' माइखौ खनसेनो गायहैब्लानो जाया नङा होनबा नोंथां । जोंहा गिबियावनो बेनि थाखाय जोंनि बे माइ जोलै दोनखानायखौ जोङो बे जोंहा न'आवनो गायो आरो माने बारियावनो खाथियावनो माने खोथियाखौ फोनानै लायो
औ नोंथां औ ।
नै दाननि सिगां जोंहा जेब्ला अखाया हाजेनदोंमोन बेनि बे समावनो जोङो, जोंहा बारियाव एसे जायगा दङ बेहाय फोनानै दोनखानाय जादोंमोन आरो खोथियाखौ। बेनि उनाव नै दा जेब्ला जोंहानि दुब्लियावहाय दैया मोजां थायो अखा हानानै आरो खोथियायाबोथ' देरबाय जेब्ला जोंना दैया मोजां जायो अब्ला जोङो जाहा ट्रेक्टरजों हालेवदोंमोन आरो गिबियावनो। माने फारस्टावनो मानो होनबा हाया गोरा जानानै थायो नालाय। फार्स्टआव जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवनायनि उनाव जोंहा। न'आवनो मोसौ हालुवाबो दंखायो।
मोसौ हालुवाजों जोंहा बेखौ हाखौ हालेवबाय थानाय जादों आरो माने जेब्लासिम हाया बोरै मोजां जाया अब्लासिम औ। जेब्ला जोंहा बे हाया माइ गायजासे जादोंमोन अब्ला जोंहा खोथियाखौ फुनानै
दुब्लिसिम रोगानानै गायनाय जादों आरो। बेखौथ' आरो हारसिंबो गायनो हाया। सानैजोंबो गायनो हाया नालाय गामिनि माखासे आइजोफोरखौ लानानै हाजिरा गायनाय बायदि माने लोगो लानानै गायनाय जादों आरो जेनेबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
सानसेनो गायनो हाया नालाय बेखौथ'।
औ नोंथां औ।
बिनि थाखायनो जेबो बांद्राय गोरा नङा नोंथां। नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ जेनेबा माइखौ माबोरै गायो।
औ नोंथां। औ नोंथां औ।
जोंहा गा- गायैनि सिगां जोंहा आलिबो खोनानै दोननांगौ नोंथां। माने गाबागाव सिमाखौ आरो मिथिनाय बादि। आरो जेब्ला ओ हाया माने माइ गायखांनानै जोंहा थाबायनो थाखाय माने बेजोंनो थाबायनो हायो आरो ।जों बे आलिजोंनो
औ औ नोंथां औ।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोङो एसे उनफ्राव सावरायलायफिननोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला।
दे नोंथां होमबालाय हामबायसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय।